हेल' औ खुलुमबाय नोंथां
खुलुमबाय नोंथांनिसिमबो
औ औ गोजोन मोनाबिलिनि हामलायनाय थाबाय
बिलिनि गाहाम हामलायनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथाङा दा मा खालामदों?
आङो ओरैनो दं फ्रि दे अ हेलौ नोंथां ओरैनो दं आङो।
औ आंबो ओरैनो दं।
अ
ओ माने आं औ माने आं नोंथांजों ओ मागोनि ओ मागोनि सायाव नोंथांजों आं ओ एसे सावरायनो सानदोंमोन
अ
खोनादों ना नों नोंथां
नोंथाङा फ्रि सावरायजागोन नोंथां आं फ्रि फ्रि टाइम दं दे
औ उ औ माने ओ ओ मागो जेनेबा जो ओ जों मागोआव जों गासैबो माने ओ फिथा जायो नङा होमब्ला?
अ जायो नोंथां अ अ खोनादों।
औ जों ओ पुसदाननि ओ लास्ट माहायाव माने ओ साननै मागोनि साननै आगोलाव ओम फिथाखौ देयो ओ फिथाखौ बिदि ओ औ फिथाखौ बिदिनो माथा माइ ब्रा ओ जायो आरो।
माथा मायब्रा आरो जोथा जोसाफोर अ जोसाबो नोंथां।
बेफोरखौ सोमनाय जायो। ओ बिनि उनाव ओ दिं खि बा एबा ओ मेसिनफोराव देयो बिनिनो ओ हरावबो सावनाय जायो अ लोगो उम खानाबो जायो बिदिनो ओ ना बेदर बिदि जायो। आरो बेनि अखानायैहाय ओ जोङो ओ भेलागुर सावो ओ बिदिनो बि बिदिनो औ औ बिदिनो गासै सम बारबोनाय बा मो मोजां गाज्रि ओ बेफोरखौ खौ लानानै ओ जोङो भेलागुरुखौ ओ सावनाय जायो आरो। जाहाथे बेफोरो ओ बा पाप बायदिसिना बेफोरो दानगारो। नायनि थाखाय जोङो बेखौ ओ सावनाय जायो ओ बिदिनो जोङो बहुद थगि बिदि धुप फोजोंनानै बेखौ जोङो इदि इदिनो ओ सावनाय जायो। आरो बे भेलागुरुखौ औवा बा जिगाब ओ थालिर बिलाइ बेफोरबायदि बा ओ माइ नारा बेफोरजों बानायनाय जायो आरो बिनि अखानायै जोङो मागोनि से खालाराव ओ जोङो उम बिदिनो ओ न' एबा न'खर न'खर बि बिदिनो आलासि जाथि खुरमा बेफोरनाव जोङो खुलुमो आरो ओ बा आबै आबौ बे बेनिफ्राय जोङो बा गिदिरनिफ्राय औ औ उन्दैफोरा औ मान लायो खुलुमो बोर लायो बिसोरनिफ्राय आरो समब्रा समब्रिखौ मान होलायो। औ बिदिनो जोङो मागोखौ बे बेफोरबायदिनो जोङो ओ हगार हरो आरो बराय हरो आरो नों नोंथांमोननिजोंबो बेफोरबादिनोसै देना एसे फोरमायना होदो।
अ जायो। खौबो नोंथां बिदिनो नोंसोरनि बायदिनो जेनबा मागो मागो दिनाथ' बयबो जों बर' फोर आरो गुबुन जाथिफोराबो फालिनाय जायो मागो दिन ओ मागो फोरबोखौ आरो
नोंगौ नोंथां।
गुबुन गुबुन।
नंगौ नोंथां औ जे मा मा फिथा सार औ दो औ हेल' नोंथां
मा एन हगमा फि। दा हेल'। खोनादों ना नोंथां? जेनेबा माइब्रा माइब्रा जेनेबा थावनि थावनि माबा माथानि होगुमा। बिदिनो म। दाब बाय नाल। न'खरनि बायदिसिना सावनाय जायो आरो मागोनि उनाव बाय। बिदिनो सोरबाफोर थाबाय जेनेबा बेरायनो फैबा न'खर न'खर फिथा मागिनो फैबा बिदिनो राननानै हरनाय जायो जेन'बा जानो थाखाय होनाय जायो आरो।
औ। औ बिदिनो ओ मागोआव फिथाखौ उम। नोंथांमोननिजोंहाय ओ मा मा फिथा सावनाय जायो आरो ओ मा मा थावजों सावनाय जायो आरो बेफोर फिथाखौ ओ माबोरै जानाय जायो नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो।
जानाय थाइम जानाय थावनावबो जानाय थावजों सावो नोंथां आरो रेफिन। थावजोंबो सावनाय जायो मफ्राय आरो लारुफोरखौ सिनि लगायना सिनि खायसे खायसे सुजि नारिकल बिद बिबायदि होना होना। बानायनाय जायो आरो नोंथां। माने एथाम फिथाफोरखौबो खाय खायसे सिबिंजों सावो खायसेया आरो नालें खरनि जेनेबा सिनि बिदिनो गोदै जेनेबा गुर मेथाइ बायदिसिना होनानै सावनाय जायो।
नोंगौ नोंथां औ।
उम जोंनिथिंबो बिदिनो बयबो जेनेबा ओ मागो दाननि से खालार खालि बयबो उन्दैफोरा गिदिरनिफ्राय मान लायो। गिदिरफोरा उन्दैनो उन्दैनो मान होयो। बिदि आरो नोंथां
थां औ।
आरो ओ खाना जायो जेन'बा बयबो नख'र नख'र
नोंगौ नोंथां। जोंनि गामियावबो बिदिनो ओ फिथाखौ गोबां जातनि सावनाय जायो जेरै थावनि ओ थाव सिथाव लावदुम एन्थाब ओ लारु ओ बिदिनो सावनाय जायो। ओ लावदुम लावदुम फिथा खौहाय ओ जोंनि जोंनियावहाय ओम बिदिनो नालेंखरजोंबो सावो आरो लोगोसेनो सिनि सिबिं होनानै ओ बिदिनो खुरै एबा गिलिफ फोराव लानानै ओ जुदुआवहाय ओ दैनि फ ओ खफर जोंहाय ओ जुदुनि मोखाङाव होनानै सावनाय जायो आरो बेखौ हिस्रि जोंहाय। खोनादोंना नों थां। औ बिदिनो नालेंखरनि लारु रु औ नालेंखलनि लारु सिबिं लारु आरो बिदिनो सुजि बिदि आटा बिदि होलानानै अन गुन्दै लागायनानै बिदिबो ओ लारु बनायनाय जायो जोंनि गामियावहाय। आरो लोगोसेनो बिदिनो औ आलास जि आलासिफोरखौ बिदिनो ओ जानो फिथा सौराइ बिदि जानो लिंहरनाय जायो। आरो गामियावबो बिदिनो औ। ओ से से नै खालाराव बिदिनो बेरायलायनाय जायो। बेवहाय ओ फोरावबो बि बिदिनो ओ साहा फिस दा इदि बिदि जालायनो थाङो आरो। जोंनि गामियावहाय औ नोंथांमोननिजोंबो बिदिनो सोलियो दा
औ जोंनि गा-जोंनि थिंबो जोंनि जायगायावबो जोंनि जेरावबो बिदिनो सोलिनाय जायो नोंथां
औ
उम
नंगौ नोंथां। ओ फिथाखौ ओ जोङो ओ मागोआवल' मागोआवल' जानायखौ जोङो नुनो मोना थेवब्लाबो जोङो मागोआव ओ बा गोबां ओ गास सि न'खर न'खर सावनायखौनो जोङो नु नुनो मोनो ओ मागोनि अन
सोलावबो नोंथां जोङो जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो बयबो न'खर न'खर गासिबो रावबो सावै गैया आरो बय बो बानायखायो आरोना बिदि
औ ओ मागो ओ मागो दान नङि समाव ओ खम सावनाय बा जानायखौ नुनो मोनो आरो फिथाखौ मागोआव बांसिनखौनो ओ नुनो मोनो
औ औ।
औ।
मागो दानाव आरो गोजांनायाबो बांसिन जायो नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां बिदिनो ओ खुया खुया खोबनायखौबो बां ओ नुनो मोनो आरो बे बिजोंनो औ बिजों बिदिनो मागो दानखौ समायफ्लेनाय ओ नुयो। सि औ बिदि बिदि समाव ओ जोङो आलासि बा बिदि न'खरफोराव थांनो बा बेरायनो जोङो ओ मोजां मोनो आरो मोजां नाङो
औ औ थां
नोंथाङा ओ बुंनो हागोनना नोंथाङा मा मा फिथाखौ जानानै मोजां मोनो?
आङो थावनि सिथाव फिथाखौ जाना मोजां मोनो आरो उम बायदिसिना जेनबा गोदै ओमफायो बिदिनो नालेखरजों बानायनाय लारु एन्थाब बिदिखौ जानानै मोजां मोनो नोंथाङा मादि खौ जानानै मोजां मोनो एसे फोर फोरमायना होलाय
औ आं एन्थाब फिथा आम नार-नारेंखलजों सावनायखौ जोबोद मोजां मोनो आङो गुबुन फिथाफोरनिख्रुइ आङो नारेंखल एन नालेंखरल बायनानै एन्थाब फिथा सावनायखौ मोजां मोनो लोगोसेनो सिनि एसे होनायखौ आङो गुबुन फिथाखो एसे एसेबां मोजां मोना ओ सिबिं फिथाखौ आङो एसेबां मोजां मोना जानो आं बांसिनानो आं नारेंखल फिथाखौ मोजां मोनो आरो नोंथां।
नोंथां, नोंथां बिदिब्ला जोंनि समा जाबाय बिदिब्ला नोंथांजों नोंथांजों आरो उनाव फिन खेबसे रायज्लायनो मोनबावगोन होननानै
औ औ नंगौ नोंथां औ गोजोन्नाय थाबाय नोंथां दे बि
उम दे होमब्ला लाखिथ'नोसै गोजोन्थों।